हेल'।
खोनादों ना।
खोनादों औ।
औ नोंथाङा एसेस गोस्ला गोसालारायलाय नोंथांनिखौ एसे खम खोनाबोदों आरो।
जागोन दे।
ओ दा नोंथाङा मा खालामबाय दङ।
आङो दायो ओरैनो दंथ'यो।
अ बोथोरफोरा मोजांबा नोंसिनिथिं।
बोथोरा बेबायदिनो जोंनिथिंहाय दायो फुंनिफ्रायनो अखा हागासिनो।
अ जोंनिथिंबो बिदिनोमोन द फुङावहाय अखा हादोंमोन आरो ओमफफ्राय नै दा गैथ'ला आरो अखायाहाय। दा नोंथांनाव ओरैनो। थादोंबालाय फ लारायनो समदा नोंथांना।
औ हागोन रायलायनो।
अ होमबा जोङो जोंनि बर' हारिनि फोरबोफोरनि सायावनो राय्लायनोसै नामा नोंथां।
औ जागोन दे।
औ जोंनाथ' बर' हारिया मा होनो आबादजों सोमोन्दो गोनांब्लाबबो जोंनिया फोरबो फोरबोफोरखौ माने फालिनाय जायो आरो जेनेबा। जोंनि बर' हारिनि फोरबो होनना बुङोबो जों बैसागु फोरबोखौनो बांसिन गाहाय होननानै बुंनो हायो। जेनेबा जों रंजानाय बाजानाय जिहेथु बेयावहाय माने गायनाय फुनानैहाय जोङो माने बैसागु बोथोरखौ बोथोराव रंजानानै मेंनायफोरखौहाय बावगारहोनाय जायो आरो बावगार। माने आरो फिन जोङो गायनाय। फुनायाव मुखुब जाफिननांगौ जिहेथु बेनि थाखायनो माने जों बैसागुआव। बैसागु फोरबोखौ मानि। जोंनि बर' हारिनि होननानै फालिनाय जायो आरो। नोंथांमोननि थिं बैसागु फोरबोखौ माबायदि फालियो बेनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन औ
ए
ओरैनो बर'फोरनि गेजेराव फोरबो होनोबा जोंहाथ' बैसागुखौनो बर'फोरनि मोनसे गाहाय फोरबो होननानै बुंनाय जायो
औ
जोंनि हालामावहाय बैसागु फोरबोखौ बैसागुनि समाव माने गोबां गाजा गोमजायै खुंनाय जायो आरो ओरैबायदि गाजा गोमजायै खुंनाय जायो माने बैसागुनि समावहाय बर' बर' हिन्जावसाफोरा बर' हारिनि गानग्रा जोमग्रा जेरै दख'ना जोमग्रा आर'नाइ बायदिफोरखौहाय बयबो बर' सिख्लाफ्रा लानानै मोसायो आरो बेनि अनगायैबो हौवाफोराबो गावसिनि माखासे दोरोङारि गानग्राफोरखौ गाननानै मोसानाय जायो जेरै गामसा गस्ला आरो गोदोनायावहाय आर'नाइ लानानै औ आरो बैस बैसागुनि समावहाय माखासे बर' हारिनि गोबां आखाइजों बानायनाय दामजुफोरखौ लानानै दामनानै मेथाइ रोजाबनानै मोसानाय जायो। जेरै दामग्राफोर बुङोब्ला खाम जथा सिफुं गरखा बायदि बायदि आरो बैसागुनि समावहाय माने जोंनि हालामावहाय बर' सुबुंफोरा गामसा आर'नाइ दख'ना बायदिफोरखौ गाननानै मोसानाय जायो आरो बैसागुनि समावहाय बेलेग माने गुबुन द्रेस गाननानै रावबो मोसानाय जाया। आरो गोबां मोजां मोजां खुगा मेथाइ खननानै मोसानाय जायो आरो आरो नों नोंथाङाबो बैसागुनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ औ हागोन बैसागुआनो जों एखेयानो जायो फ्राय माने जोंनि बर'फ्रा माने जिहेतु गोदोनिफ्रायनो फालिबोदों। जेनेबा बैसागुआव जेरै जों बा नोंसोर नोंसिनिथिं जेरै मा होनो रंजायो बा मोसायो जोंथिंबो एखेयानो आरो मा होनो बैसा बैसागुआव एक थारिकआव जेनेबा जों बैसागुनि सिगां मा होनो संक्रान्ति संक्रान्ति जेरै सैत्र सैथ्र' दाननि लास्ट जोबथा खालि जोंना मोसौखौ थुखैग्रोना लाग्रोयोना बे दिनखालि बि उनावहाय जों माने बै मोसौ बैसागु होनना बुंनाय जायो आरो बेखौ जोङो सेथि खालि आरो बैसाग मास बैसाग दाननि एक थारि खालि मानि जोंनिहाय मानसि बैसागु जेहुतु दिनखालि मा होनो न'खाव फुजा फोरबो होनाय जायोबा गिदिरफोरखौ मान लानाय जाग्रोयो। बिनि उनावहाय आरो मा होनो गामिनि गेदेरफोरखौहाय मा होनो मान लानाय जायो बा खुलुमनाय जायो आरो। बिनि उनावहाय जों अखानायैनि ओमफ्राय आरो जोंनिया मा रंजानाय बाजानाया मा होनो सुरु जायो आरो। जेरै गामसा बर' मा होनो हिनजावफोराहाय गा मा होनो दख'ना फास्रा आर'नाइ बेफोर बायदि लानानै मोसानाय जायो आरो हौवाफ्राबो जेरैहाय गामसा आर'नाइ फालि बेफोरखौहाय लानानै मोसानाय जायो आरो। जेरै दाथ' नै जोंनिया। गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों जेरै मा होनो जोंनि बर'फोरनि दामजु। खाम सिफुं जथा जथा। सेरजा थरखा जाबस्रिं बेफोरखौ लानानै - नानै रंजानाय जायो आरो खुगा मेथाइफोर रोजाबना मा होनो रोजाबनानैहाय माने मो सानाय जायो आरो जोंनिथिंबो दानि समावथ' आरो नै दानि गोदान मुगानि समावहाय जों माने बेफोरखौहाय बांसिनानो लानानै मा होनो खाम सिफुं जथा बेफोरखौाय बांसिनानो बाहायनायखौ नुनो मोनला आरो बे मा होनो बक्स बा मिउजिक सिस्टेम बेफोरखौहाय लानानैसो माने गोदान मुगानि मेथाइ बेफोरखौ रोजाबनानै मोसानायखौ नुनो मोनो आरो। औ नोंथांमोननिथिं दा माने बेफोर गोदोनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बेेनेबा दामजु बेफोरखौ लानानैनो मोसायोना?
औ नंगौ।
औ ओमफ्राय जेनेबा नोंसिनिथिंहाय मा होनो दाथ मा होनो मा होनो बिदिनो जायगा लानाय जायगा बैसागु फांसन बा बेफोरबायदि स्टेज खुंनानै बिदि मोसा मा होनो खुङो नामा नोंसोरनिथिं स्टेजफोर खुङो नामा?
औ खुंनाय जायो। माने गिबियावहाय बैसागुखौ मोसाखांग्रोजोबसिगोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय माने बैसागु फांसन एबा मेलाखौ खुंनाय जायो आरो।
औ माने बिदाय हिसाबै माने खुंनाय जायो आरोना नोंसिनिथिं बिदि?
औ बिदाय हिसाबै खुंनाय जायो।
अ जोंनिथिंजाय आरो माने बिदि फांसन बा बिदि स्टेज मायबा खुंनाय माबानाय जाया आरो फालिनाय जाया आरो जोंनिथिं माने। गामि गामिनो रंजानाय गामियावनो रंजानानै माने गामियावनो मा फोजोबनाय जायो आरो जोंनिया बिदाय होनाय जायो आरो रायजोफोरजों जमानो बै मागिनानै मोसानानै नखर नखर मोसानानै माइरं फैसा बेफोरबायदि मोननायखौहाय माने जयैनो रायजायै माने मा होनो सानसे मा होनो मोजां सम लानानैहाय जानाय जायो आरो जोंनिया मा खाना जानाय बा बेफोरबायदि जामुं जानायफोरखौ जानाय जायो आरो। जोंनियाहाय बेफोरबायदि जोंनिया बिदि स्टेज बा फांसन बेफोरबायदि खालामनाय जाया आरो। जायगा लानानै जायगा आरो ओनसोल लाना ओनसोल बेफोरबायदिनो जाय जाय मा होनो फांसन खुंनायफोरखौ नुनो मोनो ना? अ
जोंनि साइडआव माने गिबियावहाय मा होनो नखर नखर मोसाग्रोननाय जायो सेंग्रा- सिख्ला सें बोराय- बुरि बिदिनो गथ' गथाय मोसाखां
औ।
बिनि उनावहाय एसे गोबाव सम लानानै बैसागु बो थोरनि समावनो माने फांसनखौ खुंनाय जायो आरो बैसागु मेलाखौहाय खुंनाय जायो आरो। बेबायदि खालामनाय जायो आरो।
अ अ बिदिनो दानियाथ' मा होनो गोदान मुगाजों जेरै गो दाथ' गोदान मुगा दाथ'गोदान मुगाजों खारफानांगौ जायो जिहेथु बेनि थाखायनो आरो दा जों माने गोबां मानसिफ्रानो मा होनो मुगाजों लोगोसे माने बोथोर बोथोर आरो समजों लोगोसे खाराफानानै बेफोरखौहाय माने फांसन बा बेफोरबायदि खुंनाय जायो आरो रंजा बाजा। खालामनाय जायो आरो बे मा होनो फांसन खुंनायाव माने जोङो जोंनि बे मा होनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बर'नि हारिमुखौ। जाहाथे बावगारलाङा। बेफोरखौ बैफोर फास्त। खायसेफ्रा आरो मा ओनो। इफोबायदि बर'फोरनि। गोदोनि। जिनेबा मा होनगोन ओम। गोदोनिफाय सोलिबो जाया हारिमुफोरखौ बावगारलाङोना बैफोरबायदिब फांसन बान। बेफोरबायदि खुंनानै माने रंजानाय गामि गामि न'खर न'ख। कर हाबनानै रंजानाय बेफोरख। बहाय माने ओमक ओ गोबां जायगायावनो खम नुसै आरो दाद। दानिया माने फांसन। इजिनो ग'-गायकफोर बा सिंगार ओरो मोसा मा होनो मोसाग्रा बेफोरबायदिखौ लेंंहरनानैहाय फांसन खुंनायखौसो बांसिन नुनो मोनसै आरो।
औ।
औ नोंथाङा माने इफोरनि सायाव मायबाब बफोर बुंबावगोन नामा?
औ माने जोंनि बैसागु फोरबोखौ खुंनायनि खुंनायनि मुलाम्फायानो जाहैबाय माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बैसागुआ मोनसे मा ओनो बर'फोरनि गाहाय फोरबो। बे फोरबोखौ माने जों बा नागारोबा। जोंनि इयुन जेनेरेसना। इयुन फोलेरा। मिथिनाय नोंङा बिनिखायनो। इयुन फोलेरखौहाय मिथिहोनो बर'नि हारिमु खालचार बायदिफोरखौहाय बिसोरनो इयुन फोलेरफोरनो मिथि होनो थाखाय माने बे बैसागु फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो। बे बैसागु फोरबोआव बेवहाय माने बयबो बर'फ्रानो गाव गावनि आंगो मोनसे दोरोङारि गानग्रा जोमग्रा दामग्रा देग्रा बायदिफोरखौ गाननानै फैयो आरो, माखासे बर'फोरनि दोरोङारि दामग्राफोरखौहाय दामनो हायो जाहाथे बिसोरो जोंनि इयुन जेनेरेसना माने नाय सिनायो बर'फोरनि दोरोङारि दामग्राया मा मा आद होयो माबायदि बबे दामग्राखौहाय माजों बानायनाय जायो, बबे दामग्राखौ माबोरै दामनाय जायो, आरो बैसागु फोरबोखौहाय माबोरै खुंनानै बारहोहरो? बैफोरनि सोमोन्दै माने। इउन जेनेरेसना मोजाङै मिथिलांनो थाखाय माने बैफोर फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो। जाहाथे माने बिसोरो बर'नि मोनसे आंगो फोरबो बैसागुखौ माने बावगारा। बैफोरो बैफ फोरनि थाखाय माने ओनसोलाव खुंनाय जायो आरो। आथिखाल मुगायावथ' ओनसोल लायै ओनसोल जों नुनो मोनबोखादों बैसागु फोर्बो फालिथाया माने गोबां माने आलादा आलादा जाबाय आरो। जायगा लायै जायगा। जेरै बबेबा दाबसे जायग्राफोरावहाय माखासे बर'नि दोरोङारि गानग्रा जोमग्रा गानालासिनो लंपेन्ट बायदिसिना माखासे सोनाबारि मुगानि दामग्रा देग्राफोरखौ लानानै माने दामनाय जायो। आरो गुबुन फारसे थिं गुबुन जायगायावहाय बर'नि, आंगो दामग्रा देग्रा गानग्रा जोमग्राखौनो गाननानै बर'नि माखासे गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनि दिननिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय खुगा मेथाइफोरखौहाय बैसागुनि समावहाय खननानै बयबो ज' ज'यै बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला मोसानाय जायो। बेबायदिनो बैसागु फोर्बो खौहाय माने खुंनानै बारहोहरनाय जायो आरो।
औ औ, औ दे होमबा दिनैनि रायलायनाय खौ बेयावनो दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां? औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।